औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनानो हादों नोंथां।
अ नोंथाङा सम दंना?
औ सम दं नोंथां औ।
अ अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला जोङो बर' हारिमु नि बर' हारिमु आयदानि सायाव एसे सावरायनि नोंथां।
औ औ जागोन दे।
औ हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनसे हारिनि गाननाय-जोमनाय, राव, आसार-खान्थि गासैखौबो बुजियो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ दा आङो बर'नि दानाय लुनायनि बागै एसे बुंनि। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों खोनाहैयाखै ना मा?
खोनादों नोंथां।
औ औ औ
ना दानाय लुनायनि बागै बुंनो थाङो ब्ला जों जि जोम दानो गोनांब्ला जोंनो साल खुन्था रासो गनस्रि सोरखि बेबायदिनो गोनांथि जायो नङा होमब्ला नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ
गाननाय जोमनायनि बागै एसे बुंनि बर'नि गुबै गाननाय जोम गाननाय जोमनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' सुबुं बर' आइजोफोरनि गाननाया दखना आरो आर'नाइ आर'नाइजों जों बर'फोरखौ सिनायो नङा होनबा नों थां दा बर'नि मोननैसो आगरनि बागै आं बुंनि बर'नि आगर औ नोंथां दा जोङो फारौ मेगन बोग्रि बिबार ओ माना मुनि आगर बेफोरखौ जों बर' आइजोफोरनि दखनायाव सेबखांनाय नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ
नोंगौ औ आरो रोजाबनाय मोसानाय हारिमुआव बेफोर गासैबो गोलैयो। नङा होमबा नोंथां रोजाबनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बर' रोजाबनाय खुगा मेथाइ बैसागु मेथाइ आरज मेथाइ हाबा मेथाइ गथ' बुरखायनाय मेथाइ बेफोर गासै बायदि बायदि इखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां बर'नि मोसौ बर' हारिनि मोसानाय होननानै बुङोब्ला जों खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय बैसागु मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय बायदि बायदि मोसानायखौ जों नुनो मोनो
उम नंगौ
औ नोंथां बर' हारिमुनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन दायो ओ जाखिनि नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा मोनसे हारियाव हारिमु जानो थाखाय मोनसे हारिनो गोनांथि जानाय माबाफोरा जायो जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय ओ ओमफ्राय ओ ओ मे जियानो जा बेफोरबायदि आरोना जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय ओमफ्राय बै हारिनि जानाय ओ थानाय जायगा बेफोरबायदि माने दामनाय देनाय बेफोर गासैबो माने मोनसे हारि सिङाव फैयो आरोना होमबासो हारिमु जायो बियो
औ औ नोंथां
होमबा जोङो बर' हारिनियाथ' इदिनो माने गोबां रोखोमनि ओ मा होनगोन बे हारिमु सिङाव गोबां रोखोमनि बायदिसिना बायदि बायदि हारिमु माबाफोर दङ ओमबा आं बेखौ बुंसै नोंथां बुंलानाय बायदिनो जेरै औ ओ बिदिनो जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन बर'हा माने मोसानायनि बितराव ओ गेजेराव बैसागु मोसानाय दौदिनि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय ओ‌ बिदि गोबां रोखोमनि माने मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बर'नियाव
औ नोंथां थारैनो
औ बर'हा माने खुगा मेथाइफोरबो दङ नोंथां बुंलांनाय जेरै ओ गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइ लावखार खुगा मेथाइ ओमफ्राय मोसौ होलांनायाव खननाय खुगा मेथाइ बेफोरबायदि गोबां रोखोम रोखोमनि खुगा मेथाइफोरखौबो जोङो बर' हारिमुङाव नुनो मोनो आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायाव जोंहा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेरै हिन्जावफोरा दख'ना आरो दख'नानि आगरफोर जेरै बैग्रि बिबार हाजो आगर बेफोरबायदि दङ ओमफ्राय आर'नाइ आर'नाइया जोंनि बर'नि सिनायजाथावना माने आर'नाइ जेनेबा आर'नाइखौ लाना जों जेनेबा गाननानै खर'फोराव लानानै थाबायबा जोंखौ बर' होनना सिनायो आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा गामसाफोर दङ जेरै हौवाफोर गानग्रा गामसा ओमफ्राय बिदिनो दानिया माने आर'नाइनि गस्लाफोरबो खसाबफोरबो गाननायखौ नुनो मोनोसै आरो हौवाफोरफोरखौ दानि जुगाव माने बानायबाय आरो बिदि औ ओमफ्राय आरो बिदिनो दानाय लुनायाव जोंहा दङ जेनेबा औवाफोरनि दानाय लुनाय बेफोरबो दङ जेनेबा औवानि दाजेमारि दाग्रा दानाय जेरै जोङो दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि माने औवानिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो बानायो मासि आरांगा ओमफ्राय ओ मा होनगोन बिदिनो आरो ना हमनायफोरावबो बाहायनाय आगजुफोरखौबो जोङो औ औ जेरै खबाइ जेखाइ बेफोरबायदिखौबो जोङो माने औवानिफ्राय दानानै बानायनाय जायो आरो ना बर' हारि
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो जोंनि मुंदांखा दानायाव फैयो जेरै औ सि दानाय माने मुंदांखा बर' हारिमु सिङाव थानाय मोनसे दानाया जाबाय सि दानाय आरो जेराव जोङो आइजोफोरा आइजोफोरा माने दख'नाफोरखौ दायो जेराव आगरफोरखौ एरनानै दख'नाफोरखौ दानाय नुयो बेखौ दानो थाखाय जोंहा साल खुन्था थायो साल खुन्थाया थब्रै बेखौ जोङो गायनानै माने बेयावनो ओ ओमफ्राय ओ मा होनगोन सालखुन्थायाव गायनानै जोङो रासोफोरखौ सोनानै बेनिफ्राय जोङो माखु दङ बे माखुखौ आगदा आगसि बिदिनो तारहाल तारहाल तारहाल होनो ना
औ नोंथां दाथ खाल बुङो औ
बे जेनेबा बेयाव दायो आरो ना माखुनि हेफाजाबाव औ ओमफ्राय याव औ औ औ ओमफ्राय दानि जुगावथ' बिदिखौ नुनो मोनला
औ बांद्राय नुनो मोननो थाङा
अ बिराद खमसै आरो नुबाबो माने गामियाव थानायबाबो मानसिफोरा बारा नुबांला आरो दानायखौ मानोना मेचिन ओंखारबायनाा बेखायनो जोङो मेचिनावबा ओरैनो हस्थायैनो ओ खम समावनो माने दानायखौ हायो आरो दानो हायो बेखाय जोङो बिदि माने औ बिदि हिसानसालिफोरखौ नुनो मोनला आरो बर' दानि जुगाव औ ओमफ्राय बिनि अनगाथ आरो मा दंबावो होनबा आरो जोंना
दे बुंलाय नोंथाङा
औ माने आरो जोंनि हारिमुआव ओ आबादफोर मावनायबो दंसैयो जेरै आबाद मावनायफोराव जों नुनो मोनो माइ आबादखौ बांसिन मावनाय गुदिनि गुदि जिउ राहायानो जायो माइ आरो माइ जेराव जोङो ओ बेखौ खौ जोङो मावनानै ओ गावनि जिउखौ माने उदैखौ सुफुंनो थाखाय जों बेखौ मावनाय जायो ओमफ्राय बेखौनो जोङो बोसोरसे माने बोसोरै जानानै थांनानै थायो आरोना जों बेखौ जायाल माने फानोबो आरो ओमफ्राय गुबुना बायनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय जेनेबा सोरहाबा माइ गायनो थाखाय हाफोर गैयाबा बायनानै बिनिफ्राय ओ जानानै बिसोर उदै सुफुङो आरो बिदि दा औ माइल गैया माने मैगं थाइगंआवबो बर' हारिमुवाव ओ माने गोनां माबा मा होनगोन औ
बर' हारिमुजों सोमोन्दो थानाय ओंख्रिफोर औ मैगं थाइगं
औ औ जेरै ओ मैगं थाइगं ओ हाग्रानि मैगंफोरबो जायो ओमफ्राय न'आव गायनाय मैगंफोर जेरै ओ मा होनगोन हाग्रानिफोराव आं बुंसै जेरै दिंखिया थास ओ ओमफ्राय लेमबा थास आथिं थास बिबार ओमफ्राय बिदिनो मानामुनिफोर बेफोरबायदिखौ जोङो जायो आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय ओंख्रिफोराव ओ मैगं गायनायफोरा जेरै गायनायफोरा फाथो मैसथा नारजै बेफोरबायदि सबायफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो माने बेफोरखौनो ओंख्रिखौनो ओंख्रि बनायना जायो आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ ओमफ्राय बर' बर'फोरा मोनसे ओ माबा दंबावो फोरबोफोर दङ फोरबोफोरबो दंबावो आरो बे फोरावबो बर' हारिमुवा माने धोनि आरो बेफोरखौ आं बुंसै जेरै माने सबसे गेदेर फोरबोआनो जाना फैयो जोंना बैसागु बैसागुआवनो जोङो माने सबसे माने बर'नि मोनसे मुंदांखा फोरबो आरोना बियो बेनो बेखौनो जोङो गासिबो फालियो ओमफ्राय बेनि उनाव मागो बैसागो ओमफ्राय बिदि बिदिनो मेरला दंबावो आरो फोरबोफोरा औ माने बिसोरनोसै आरो ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो दङो नामा
नोंथाङाथ जाखिनि बुंलांबाय बेखिनियानो आंबोथ बुंलांबाय नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनाया बेखिनियावनो जाथबाय नामा नोंथां
औ
दे बिदिब्ला नोंथां
औ-औ जागोन दे नोंथां
औ दे